औ खोनादों नोंथां
अ दा आं नोंथांजों रायलायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय दा आरो नोंथांजों आरो मोनसे आयदानि सायाव रायलायबावनो सानदों दा आयदायानो जाहैबाय जोंहा दानि जुगाव बिगियानजों गुबुन गुबुन बेसादफोर दिहुनबोबाय आरो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन गोदान गोदान बेसादफोर दिरुनबोगासिनो दङ दा जोंना बिगियाना जोबोर जौगाबोनो हमगासिनो दं दा बे जोंहा बिगियानजों जौगाबोनायजों लोगोसे दासिमबो जारिमिनारि आयदाफोरखौ जोबोर फरायनो गोनां जायो गोदोनि जाखांनाय बाथ्राफोरखौ बिज बिजिरनानै नायनो गोनां जायो मा मा जाथाय जाबोदोंमोन मा मा जाबोआखैमोन बेखौ जोंहा दासिम बो फरायबोनाय गोनांथि जायो नोंथाङा मा सानो दा बे जारिमिनारि जाथायफोरखौ फरायनो गोनांथि दंना गैया ना गासिबो सुबुंफोरा गावसिनि गासिबो बे फकासखौ दानि बिगियानारि जौगाबोनायाव लाबो जोबनांगौ होननानै सानो नोंथाङा बेनि सायाव मा बुंनो सानो
औ नोंथाङा जि आयदानि सायावहाय जोङो सानैजों रायलायनो आरो सावरायनो सानदों बे आयदायाव नोंथाङा आंखौ फंनैसो बिबुंथि होनो थिननायलाय आङो दा बे आयदानि सायावनो फंनैसो बिबुंथि होनो आरो फोरमायनानै होलांनोसै आरो नोंथाङाबो सानो आंबो सानो नोंथाङाबो बे आयदानि सायावहाय आरोबाव आं फंनैसो बिबुंथि होलांबावगोन आरो फोरमायलांगोन होननानै नंगौ दानि मुगायाव बिगियाननि मुगा आरो जों नुनो मोनदों बायदि रोखोमनि आयदा आरो टेक्न'लजि जौगादों तह
जोंबो बयबो बिगियाननि उन उन खारफानांगौनि गोनांथि जादों बेजों लोगोसे जारिमिन आयदा जाय सिगाङाव जानानै थांखांनाय बे आयदानि सायाव फरायनांगौया जोबोद गोनांथि आरो जोबोरैनो गोनांथि मानो होनोब्ला जों दा जे समाव जे थासारियावहाय बिगियाना जौगादों बे बिगियान जौगानाया गोदो गोदायनि साननाय हनाय गोदो गोदायनि मावनाय थासारिजों जोबोरैनो लोब्बा गोनां जुदि गोदो गोदाय सुबुंफोरा बायदि रोखोमनि आगजु टेक्न'ल'जिफोरखौ ओ मावनानै खस्थ' आरो दुखु मोननानै बिसोरो गोरलैयैनो थांना थानाय राहा लामाखौ नागिरबोबाय थायामोनब्ला जोङो दासिमबो नैबे जाथायाव जि जोङो जौगादों बिगियानाव बे बिगियानखौ जोङो जौगानो हानाय नङा आरो जौगानायनि राहा लामाया जोबोरैनो खममोन मानो होनोब्ला जेब्ला जोङो मोनसे जिनिस एबा मोनसे जाथायनि सायाव जोबोरैनो ओंथि गोनां आरो आब्रुथियै बिजिरनानै नायो थह सासेसो जादखौ मोननाय लादोंबा बेवहाय जौसेयाव जौसे जौखोन्दो सुबुङा बिजिरनो हाया थ बियो जि जौखोनदो आरो बा जौखोनदो बिजिरनानै होलाङो आरो बेजों लोगोसे बिथाङा ओ जेनबा थैनानै थांखांनाय आरो बायदि जुग जुग टाइमनि उनावहाय माने जेनेबा नैजि आरो थामजि बोसोरनि उनावहाय सोरबा सुबुङा बिथाङा आ बे दुनियानिफ्राय गैया जालांनायनि उनाव सोरबा सुबुङा फैनानै बेखौ बिजिरफैयो आरो मानो होनोब्ला बै बिथाङानो बा आरो जि जौखोनदो बा जिबा जौखोनदोखौ बिजिरनानै गालांखाबाय थ' जायनि जाउनाव बै गोदान फैजेननाय सुबुंनि थाखाय बे जिबा एबा बा जौखोनदो आ गोरलैयैनो आवग्रिायनानै थाखाबाय थ' बिनि थाखाय बिथाङा बै सिगाङाव जे बै सासे सुबुङा प्रब्लेमाव जालांदों बेफोरखौहाय नायबिजिरा लागासिनो गोरलैयैनो मोनथिनानै दा जाय बे सुबुङा मा जाथायनि सायाव मा प्रब्लेमनि सायावहाय भुगिनांदों आरो बे गोदान जाथायावहाय बिजिरै बिजिरै जोङो उनावहाय गोरलैयैनो हानद्रेद पारसेन्ट बिजिरनायसिम लांनो हायो बिनि थाखायनो जोङो आ जारिमिननि गोनांथि आरो जारिमिनखौ जोङो फरायोब्लासो जोङो सुबुं मारिया गियान मोननो हायो गोदोनि समाव मा जाथाय जादोंमोन बिसोरो मा जाथायनि थाखाय मा प्रब्लेमाव गोलैदोंमोन आरो बै प्रब्लेमाव गोलैनानै बिसोरो मा सलिउसन दिहुननानै आरो मा सलसन दिनथिनानै बे सलिउसननि सायावहाय बिथांमोना गोरलैयैनो आ प्रब्लेमाव गोग्लैसिनदोंमोन बेफोरखौ नायबिजिरनानै जोङो आरोबाव एनालइस खालामनानै नायबिजिरनानै मा फिननायजों मा सलिउसनजों जोङो बै जाथायनिफ्रायहाय गोरलैयैनो मोजाङैनो बिनिफ्राय साबसिन हामसिन फिननाय मोनगोन बेफोरखौ जों नायबिजिरनो हायो आरो बिगियान फरायबासो जोङो गियान मोनो ओ बिगियान फरायबासो जोङो नोंगौ गियानखौ मोनो बेजों लोगोसे बे बिगियाननि गियानजों लोगोसे जोङो जारिमिन गियाननि जोबोद गोनांथि मानो होनोब्ला जों मिथिगौ गोदो गोदाय दावहा नांनाय समावहाय जोङो ओ नुनो मोनदों गोदोनि समाव ओ दाहाल थुंग्रि लानानै आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनो मोनसे जायगानिफ्राय जेनोबा गुबुन मोनसे जायगायाव थांनायाव जोङो गराइ गारि बायदि रोखोमनि गारि मोसौ गारि ओ बेफोरखौहाय जों बाहायोमोन नाथाय बेफोरखौ जों नुबोनो मोनबाय बैफोरबादि गारि आरि बाहायनाय समाव जोङो ओह गोबाव रोखोम गोबाव टाइम लायो गोबाव जानथाय थांनो थाखाय बिनि थाखायनो जोङो दा गारि मथर पेट्रल डिजेल बेफोरखौ दिहुननो हाबाय जुदि बै बे समाव जोङो बेफोरबादि जाथायखौ भुगिनांआखैमोनब्ला जोङो दानि मुगायावहाय बिगियाना बेफोरबादि जाथायावहाय फैनो हानाया जोबोरैनो ओ ओ ओ खस्थ' गोनांमोन आं सानो आरो बेजों लोगोसे जोङो दानि मुगायाव ए आइ खौ जोङो जे देब्लाब खालामबाय ए आइ खौ मानो थाखाय डेभेलप खालामो मानो होनबा जोङो सुबुं माहारिआ बायदि बायदि गियान बि बायदि रोखोमनि ओह बिजाब फरायनानै जों गियानखौ मोननो हायो गोब्राबै गियान उम मोननो हानाय होननानै आं सानोमोन थ' दानि मुगायाव जों ए आव सार्च खालामबानो जों मोनो मानो होन ए आइ आव जाय खोथाखौ जाय बाथ्राफोरखौहाय जोङो सार्च खालामो जुदि ए आइ आव बे सोदोब बाथ्राफोरखौ अलरेडि जाय सुबुंआ बेखौ अरिजिनेट खालामदों बियो बेयावहाय आह बेह ओ सोंलुफिननायनि सायाव मोजाङै बिजिरनानै होखादोंब्ला जोङो जेरै बुकफोरखौ जोङो बोरला बोरला नायनानैहाय बायो गोबाव टाइम लायो ए आइ आव बिदि टाइम लाया जों डाइरेक्ट ओम डायरेक्टयैनो ओह बिनि सोंथि सोंनाय लोगो लोगो फोरमायनानै होनो हायो बेजों लोगोसे जों नुनो मोन्दों गोदोनि समाव जोङो ओ सासे सुबुंनि एटेनडेन्स लानो थाखाय जोङो बिजाब बाहायोमोन ओ बिजाबावसो माने बिजाब माने ओ एटेन्डेन्स सिट जों बाहायोमोन बेआवसो जोङो लिरनानै सुबुंफोरखौ सासे सासे लायोमोन नाथाय दानि मुगायाव जों नुनो मोनदों ओ मबाइलफ्रावबो आरो बायदि बायदि टेक्न'लजि ओंखारबाय जायनि जाउनाव जोंनि फिंगारप्रिन्ट जोंनि फेसफोरखौ होनाय लोगो लोगो गो जोंनि एटेनडेन्सा थायो बेफोरबायदि जाथाया जुदि गोदोनि जाय जाय सुबुंफोरा एटेडेन्स लानायाव जुदि प्रब्लेम मोनबोआखैमोन उम मोनबोआखैमोन अब्ला ओ जोङो बे जाथायखौनो दा सोलिबाय थानांगौमोन गोदोनि समाव जाय जारिमिनखौ जों फरायनांगौ जों सामाव बिसोर बिथांमोना जाय प्रब्लेमाव गोलैदों बे प्रब्लेमनि थाखाय स'लुस'न मोननो थाखाय जों बिगियान दिन्थिदों बेनि थाखायनो जारिमनजों लोगोसे बिगियनि जोबोद गोनांथि नोंथांआ जारिमिनजों लोगोसे बिगियानाव माबोरै जों जौगानो हागोन बिनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा
अ दा ओ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफोरा जाय नोंथांआ आंनि सोंनायनि फिननाय होदों बियो थारैनो बाख्नायथाव आरो जोबोरैनो मिनिं ओंथि गोनां दा जोंहा ओह‌ बिगियाना जौगाबोबाय थादों होननानै जों जारिमिनखौ ओ नेउसि नांगौ बियो नङा जारिमिनासो जोंनो ओ इउनाव मा मा ओ गोदान गोदान बेसादफोर दिहुनबावनो हागोन बिनि सायाव जोंहा गियान एबा मोन्दांथि होनो हायो जोंहा जारिमिनाव फरायनानै नायोब्ला जों जारिमिनाव गोदोनि सुबुंफोरा मा मा जेंना भुगिबोनांगौमोन जेंना भुगिबोनांदोंमोन बे जेंना फोरनिफ्राय बारग'नो थाखाय बिथांमोनहा मा मा गोदान गोदान बेसादफोर दिरुनदोंमोन बेफोरनो जोंहा जोंनि बिगियाननि जौगानायाव जोबोरैनो मदद खालामो बिथांमोनहा बे गोरोन्थिफोरखौ भुगिब नाङामोनब्ला गोदान गोथां बेसाद दिहुनायाव बिथांमोनहा सानखांनो रोंनाय नङामोन जोंहा जों बेनिखायनो जोङो गोदो जाबोनानै जानानै थांनाय जारिमिनखौबो जोबोद ओ नायबिनो गोनां दं जोंहा बे बेखौ साननाादि जोंहा बिगानाव जौगाबोखाबाय जों जारिमिनखौ ओ दा गोनांथि गैला बेखायनो जोंहा बिगियानाव जौगाबोनायजों लोगोसे जों जारिमिननि मा मा जालांनाय जाथाय आरो मा मा सुबुंफोरा मा मा बे भुगिबोनां नदोंमोन बेखौ फरायनो गोनां बेखौ नायबिनो गोनां। ओ ओंखायनो दा नोंथांनि सोंनायखौ गोसोआव गैला नोंथाङा खेबसे सोंफिनबावनो हागोन नामा?
खालामनो हायो
अ दा जोंहा ओ सासे सुबुङा बि- बिगियानाव जौगानायजों लोगोसे जारिमिननि ओ जारिमिनखौबो नायबिजिरनो गोनां दं। ओ जेरै जोंहा ओ गो साइन्टिस्टफोरा जाय बिगियानगिरिफोरा जोंहा ओ दानि बिगियानगिरिफ्रा गोदोनि बिगियानगिरिफोरनि नायबिजिरनायफोरखौ दा दासिमबो बिसोर बिथांमोननि नायबििनायनि मदद लानो गोनां जायो गोदान गोदान। गोदान गोदान थिउरि एबा। लसफोर दिहुननो थाखाय बेखायनो ओ बिथांमोनहा बे जारिमिनारि ज जाय जां जाखांबोनाय जाथाय बेफोरखौ नायफिरनानै बिथांमोनहा ओ गोदान गोदान बेसाद दिहुनबोनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा बिथांमोननि। जाय जाय जारिमिनाव ओ जालाखांनाय जाथाय आरो बायदिसिना टुरिस्ट एबा लजफोर दं बेफोरखौबो बिथां दानि बिगियानफ्रा नायफिननानै सुस्रांनो हायो एबा साबसिन हामसिनाव ओ लाबोनो हायो बे नङादि ओ दा दा जुरुननाय थिउरि एबा लस बेनो सैथो बेखौबो जोंनि इयुनाव फैगोन ओ बिगियानगिरिफोर जाय जोंनि दानि ओ दानि जुगनिफ्राय उननि जुगाव फैगोन बिथांमोनहाबो जोंनि दा जालांनाय जाथायफोरखौ नायबिरजिरनानै गोदान गोदान बेसाद एबा थिउरिस्टफोर दिहुनबोबाय थागोन बे जाहैबाय जोंनि जारिमिन आरो बिगियाननि सायाव गावजों गाव सोनारलायनानै जौगाबोनायनि मोनसे आदब दा जों बेखायनो जारि जारिमिन आरो बिगियान बिसोर मोननैखौ जों गोरोब रिलेटेड खालामनो हायो जोंहा बेखौनो बुंनानै आं फोजोबनो सानबाय दा नोंथांखौनो बिनि सायाव आरो नोंथांनि गियानखौ माखासे बेखेवनानै होनो खावलायहरनाय जाबाय
औ नोंथाङा आब्रुथि गोनाङै सोंथि मोजाङै फोरमायलांबाय आरो औ बिगियान आरो जारिमिनजों जोबोद फारागथि गोनां दा आरो मोननैजोंबो बिगियान आरो जारिमिन लोगोनांनानै नायबिजिरोब्लासो जोङो जोंनि बे फैबायनाय थासेयाव जोङो गियानाव जोबोरैनो जौगानो हागोन मानो होननानै होनोब्ला जों मिथिगौ मोनसे दैमानि दैया मोनसे जायगायावहाय लुफाव फैयोब्ला एबा लोमसार फैयोब्ला एबा बि बे जायगा बे थासारिया प्रब्लेमाव गोग्लैयोब्ला जोङो माबोरै बेनिफ्राय रैखा मोनो बेफोरखौ जोङो अलरेडि जानानै थांखांनाय प्रब्लेमाव गोलैलांखाबाय हिसाबै जोङो बेफोरखौहाय बानायनो हायो जेरेखम माथावरि खोनाय